हेलौ
औ खोनाबाय
औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनाबाय आं मोजाङैनो
खोनादोंना
दा बे समाव औ आंनियाव फन खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथां
अ नोंथां ओ दिनै नोंथांजों नैबे दानदिसे समाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै बे आयदाखौ आं मख'नोसै आयदायानो जादों जौ जुवानि सायाव
जोबोद मोजां आयदा माथो औ खोनादों खोनादों
हायोबा हायोबा नोंथांङा बेकग्राउड साउन्डफोरखौ एसे ओ आनदासै ला
जागोन दे नोंथां
जोंना ट्रेन्स खामानियाव टेकनिकेलि प्रब्लेम जानो हागौ। औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांङा खोनासंदो सुबुं माहारिया मोजाङै थांना थानो थाखाय एबा समाज दानानै संसार जाबोनो थाखाय माखासे मावनाङि खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ एबा माखासे जानाङै जानाङै मुवा बेसादफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ थिग बिदिनो दिनै सुबुं समाजनि गेजेराव एबा सासे सुबुंनि जिउआव जौआ मा जिराद बेखौ नोंथाङा मिथिखागौ
नंगौ
जौजों लोगोसे जुवा साफ्रोमबो सुबुङानो मोनफा नंङा मोनफा निसा थायो खायसेया हिनजावनि निसा खायसेया जौनि निसा खायसेया जुवानि निसा बिदिनो गोबां निसा थायो नंगौ नोंथां नोंथांङा खोनादों औ थिग बिदिनो जायनि न'खराव जौ बाहायो एबा जाय जौसाय फाग्ला एबा जौ लोंनानै बिदिनो गावनि जिउखौ खुंलांङो बै न'खरा एसेबां मोजां जाहोगोनखौ नुहुरा मानो होनबा जेराव जौखौ बांसिन बेबहार खालामो एबा बाहायबोयो बे नखरा मालाबाबो मोजांङै सानथियै सोलिनो हाया आरो बिथांनि फिसा फिसौफ्राबो जौगानायनि लामायाव एबा जिउनि थांखिफोर होसोनायाव एसेबाबो हेंथा मोनगोन एबा गोबां रोखोमनि हेंथा मोननो हागौ थिग बिदिनो जों सुबुं माहारिनि जिउआव जौनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जौखौ हायोब्ला बाहायथारनोनो नांङा रंजानायनि मुंङै दिनै हादर हादरसाफोराव एबा गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि जिउआवबो जों जौजों सोमोन्दो गोनांखौ नुहुरो गोबां मुंदांखा सुबुंफोरनि जिउवाबो जों जौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय
बियो जोंनि उन सोलोंनांगौनि बेयो गोनांथि नंङा हायोबा जोंङो सरासनस्रायै जौखौ थारला गारनांगौ
नंगौ
जौआ मोनसे न'खर बायनायनि गुदि जौआ मोनसे सुबुंनि जिउखौ फोजोबस्रांनायनि गुदि जौआ जाबाय संसारनि मोन मोनसे गाज्रि जिराद बेखायनो जों जौखौ बाहायनो नांङा नाथाय बेजों लोगोसे जायफ्रा जौ लोङा एबा जायफ्रा लोंबाय लोंबाय बेथ' लोंखाबाय गारनो गारनो हायाबाथ' बिनि संसारा जोबखालांबाय नाथाय जौजों लोगोसे जुवा जायफ्रा जौ लोङालासिनो जुवाबो गेलेयो जेरै नोंथाङा मिथिगौना? जौ-जुवाया गामि ओनसोलावल' सोलिया जौ जुवाया बांसिन नोगोर सोहोरावबो सोलियो नोंथाङा खोनादों? थिग बिदिनो जुवाया जुवाया सुबुंखौ लासैयै नङा हरखाबैनो फोजोबस्रांग्रा मोनसे बेमार।
नोंगौ।
दिनै नोंथाङा नुदों। दिनै नोंथाङा नुदों जोङो अनलाइन प्लेटफर्मफोराव थानानै गोबां गेम्बिं ओ बेद्स जेराव नोंथाङानाखि ओ थाखानि लब जानानै नोंथाङा गावनि खौथि-खौथि लाख-लाख रांखौ जेरै खोमाबोदों। जेरै बे जाय जाय रांजों नोंथाङा नोंथांनि इयुन जिउखौ ओ खुंफुंलांनायनि सिमां दंमोन जाय रांजों नोंथाङा नोंथांनि बिसि-फिसाखौ नायनायनि सिमांफोर दंमोन सिमांफोर सुजुना लादोंमोन जाय रांफोरजों न'खर संसारखौ आलो गोजोनै खुंनांगोन होननानै बै रांफोरखौ जुदि जुवाफोराव बाहायो एबा जुवाफोर गेलेनायखौ जों नुनो मोना सरासनस्रायै सासे मानसिया जुवा गेले खुमायोना मायो बेखौ जों मिथिया नाथाय नोंथाङा मिथिगोन बिनि जेब्ला बेंक एकाउन्ट एबा बेंक बेलेन्सनि सो- सोमोन्दै मिथियोब्ला हमना ला सासे सुबुङा गिदिर आबादारि एबा गिजिर गिदिर बिजनेसमेन एबा गिदिर कन्ट्रेक्टर एबा थिखादार एबा आबाद ओ सारभिसमेन बिथांमोननि पकेटाव एबा बिथांमोननि बेंक बेलेन्सा जिर'बो जानो हागौ मानो होनबा बिथांनि गुबै आखुखौ नोंथाङाथ' मिथिनाय नङा। मानो होनबा अनलाइन प्लेटफर्माव गोबां आथिखालाव गेमलिं एप्स थायो जेरै केसिन' गिदिर गिदिर बेफोर बायदि नोंथाङा मिथिगौ थिग बिदिनो नोंथाङ खोनादों?
औ खोनागासिनो आं मोजाङैनो।
औ। थिग बिदिनो जौ आरो जुवानिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ जौ जुवाया न'खर बायनायनि गुदि जौ जुवाया सुबुं समाजखौ एबा सुबुंखौ फोथैनायनि गुदि दा नोंथाङा बिनि सायाव औ मा मा मोनथिनो ओ मोनथिनायफोरखौ सेयार खालामनो हायो नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायदो जौ-जुवानि सायाव।
औ जौ आरो जुवा जौवा जाहैबाय मोनसे बेसाद मा नो निसा फेग्रा मुवा। बेखौ लोङोब्ला माने मानसिनि खर' आरो मेलेम
नंगौ थां।
लोङाब्ला जा बायदि थायो जोंनि मेलेमा लोङोब्ला ओरैबायदि माने गावखौनो जेबो मिथियै गोजौआव दं ना गाहायाव दं गावनि मान-सनमान गावदि गोरा रायलायदों नों गुरै रायलायदों गाव मोजां साननो हादोंना हायाखै बिनि फारसे बियो जेबो माने गावयाव मोनदांथि थाया। गुबुनखौ मा बुंफ्लांगोन बिनि फारसेबो बियो माने जेबो मिथिनाय नङा गुबा जेखौ गाहोदावबाय दाारि होबाय रायबाय बे गुबुनादि गावखौ माबायदि बिदि मोनफिनदों बेनि सायाव गिरनो हानाय गोहा गैया जाहैग लोङोब्ला बेबायदि मुवा बियो हानाय जों बे मुवाखौ लोंनो बेथ' नंगौ आरो बेजों लोगोसे माने बेखौ जाय लोङो बिनि जिउआथ' एसेबाबो बरबादखा आरो बेजों लोगोसे बियो देहाया बिनि देहायाथ' गुजि जौखोनदोयानो गाज्रि जाखायो बाहाय माने बेखौ लोङोबा मोजां जागोन देहाया माबा मोनसे प्रटिन भिटामिन मोनगोन बेथ' न खाया जौ लोंनानै मानसिया मोनलाखौ बेफोरखौ आरजिनो हाया देहानि थाखाय माने बे जेसेबां खहाखौसो लाबोयो हानाय मानि जों बेनिखायनो जौ खौ बाहायिआानो मोजां औ न'खरावनो लोङियानो मोजां गिदिरफोरखौ लोंनाय नुयोब्ला उनदैफ्राबो लोङो सोलोङो बेनिखायनो जौ बुसथुखौहाय न'खरयाव लोङियानो मोजां आरो जुवाया ओरैनो मखवा माने गोरलैयैनो रां आरजिनायनि मोनसे लफायनाय मानसिफोरखौहाय माने सुबुंफोरखौ माबोरै जे गोरलैयैनो रां आरजिनो हायो बिनि लब देखायनानै माने गावनि थाखानाय रां धोन सम्पतिखौ बेहाय फोजोबनानै लायो आसिखालि दानि जुगावहाय गोदोनि दिनावहाय अफलाइनमोन माने मबाइल गैयि जुग बेवहाय बेबायदि जौ जुवाफ्रा जौथ' नङा गोरोन्थि जाबाय आंनिया जुवाफोरा माने अनलाइन गैयामोन बे समावहाय बिदिनो गामि गामि थास गेलेनाय आरो बायदि ाबु नामा होनो हौवासाफोरा बेखौ बांसिन मिथियो जुवा आफनि म बेफोरबायदि खेलाफोरखौ जा खेलाफोरा जायोमोन आथिखालावबा नाथाय मबाइलनि जुग जानायलाय जोंहा माखासे सुबुं फोरा गोरों सुबुंफोरा एप्स दिहुनन्नानै बेहाय माखासे तास्क होनानै रां खामायनायनि मोनसे सुबिदा होनानै लब जाहैयो बेखौनो सुबुंफोरा लब जायै जायै नांगौनि बारा फैसा बेहाय माने गारनानै उनावहाय गावनि
धोन सम्फथिखौ थाखानाय रां औ खोमानानै लायो आरो
थारैनो नोंथां नोंथाङा नैबेनि सायाव फंनैसो बुंबावदो जोङो बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ एबा जौ जुवाखौ जोङो माबोरै जोंनि हादरनिफ्राय एबा जोंनि समाजनिफ्राय एबा जोंनि भारत हादरनिफ्राय बेफोरखौ बोरै गैया खालामनो हागोन
बे बेखौहाय जोङो गिबियावनो माने मोनसे न'खरा माने मोनसे बुसथुखौ जोङो बिनि सायाव सांग्रांथि लाबोनोबा बे नखर रा सिगांग्रो सांग्रांथि जाय़ बेनि उनावहाय मोनसे गामि गामिनि उनावहाय मोनसे ओसोल मोनसे ओनसोलनि उनावसो रायजो बा जिल्ला जिल्लानि उनाव रायजो बेबायदि फैयो थिग बेबायदिनो मोनसे न'खरा बेयो सांग्रांथि थानानै जे बे गथ'नि सायावहाय
खोन्थानांगोन बा मिथिहोनांगोन जौखौहाय लोंनो नाङा जौ लोङोबा मानसिनि देहाया नस्थ' जायो बेखौहाय जों बिनि एवारनेस प्रग्राम अब्ला बे गथ'वा जौगानाय मुवाखौ लोंनायखौ लोंनाय नङा आरो जुवानि बागैबो बिनि गाज्रिनि सोमोन्दै थानांगोन अब्लाबो गथ'आ बिनिफ्राय जानगाराव थागोन थिग बेबायदिनो माने ओनसोलनाङैनो मोनफ्रोमबो न'खरा बिनि सायावहाय एवारनेस लायोब्ला बे लासैनो जोंनिफ्राय गोमालांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि रायजोनि बा हादोरनि सोरखाराबो बेनि सायाव मोनसे बादा खान्थि लानांगोन आरो औ रुल लाबोनांगोन नियम लाबोनांगोन
साबायखर साबायखर नोंथांनिसिम नैबे जिहेथु जौ जुवानि माखासे जोङो बाहायनाय एबा बाहायोब्ला मा जायो बिनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायबाय नोंथांजों आरो बिनि सायाव बेखौ बोरै होब होबथानो हायो नोंथाङा बेखौ फोरमायबाय नंगौ थारैनो जोङो बेखौ गिबियाव बेफोरखौ गैया खालामनोबा हादराव एबा रायजोआव बेफोरखौ गैया खालामनोबा गिबियाव गावनो थिग जाग्रोनांगोन गाव थिग जानानै समाज ओनसोल हारि हादर बिदिनो गासैबो लोगो नांनानै जों बेखौ थिग खालामगोन बेराफारसे जोङो जेरावनाखि जों अनलाइन प्लेटफर्मफोराव अनलाइननि दारै इन्टारनेटनि दारै जोङो जेरावनाखि अनलाइन गेमलिंफोरखौ जोङो नुयो बेखौ जेरावनाखि जोङो सोरखौबा सोरखौबा नुयो ससियेल मिडियाफोराव बायदिसिना बिसोरनि एडभार्टाइसमेन्ट होनाय बेफोरखौ जोङो थ्रुलि गभमेन्टआ बेफोरखौ हायोबा हायोबा थिरांथा लानांगौ आरो गैया खालामनो बेफोरबायदि अनलाइन एप्सफोरखौ खोमोननांगौ थिग बिदिनो नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बुंनानै खोथाखौ था
नंगौ माने जोंहा सरकारा बिनि सायावहाय गोख्रों रुल लानानै बेखौहाय बेन् खालामनांगौ अब्लानो जोंहा बियो माखासे एडभारटाइस खालामनाय प्रमसन खालामनाय हाबाखौ मावनो हानाय नङा अब्लानो बेयो
गेमफोरा
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
गोजौ थाखोआव खामानि मावग्राफ्रा बेफोरखौ खान्थिखौ लाबोनो हायो